हेलौ नोंथां औ खोनादोंना? अ ओ माने मानि थाखाय फन लादों बेखौ मिथिखायो दा? हालौ
औ दे नों खोनसे फोरमायनालाय नोंथाङा खोनसे फोरमायनालाय।
औ। नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनांबा सोंजागोन डाइरेक्ट?
ए। एसे सोंफिनाय आंनियाव
हा?
आंनाव सोंफिनला सोंदोंमोन?
औ। माने आङो नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन कास्ट'मार सारभिसनि बागै
अ
जोङो बेफार होयोब्ला जोङो कास्ट'मारखौ माबायदि बेब'हार खालामनांगौ बेफोरखौ माने। सोंनो सानदोंमोन।
औ औ ओरैनोथ' ओ जेनेबा द ओ दख'ना जेनेबा गाननाय ओ दखनानि जेनेबा गला होयोब्ला मोनसे होनांगौ आरो। जाहाथे मोजां बयबो मिथिनो हानाय।
उम
नांगौ आरो माबसा नोंनो मा नांगौ मा नाङा बेफोरबायदि गोसो बोनो हानाय खालामनांगौ आरो।
औ।
नांगौ बेखौ बुजिनानै ओ दखान दखाना दखान दखाना खिन्था होना ओ दिहुनना होनांगौ आरो जेनेबा।
उम।
आरो ओ बाजारफोराव रावबो माबाफोर नांगौ जाब्ला जेनेबा ओ बाजार खालामनो थांब्ला नोंथाङा नानै जेनेबा माफोर नांगौबा मा बुङो सोंनांगौ आरो। आंनि आ एसे जादों र दे नोंथांआ एसे फोरमायना होलाय।
औ। माने आंनि मिथिनाय बायदियाव जोङो माने खास- कास्टमारफोरखौ माबोरैहाय जों सार्भिस खालामनांगौ माने ने सासे कास्टमारा बुस्थु नागिरनानै फैयो दखानाव बेखौ मोनाबा माने कास्टमारा एसे रागाबो जोङोआ रो माने जों हानाय मानि गसिबो कास्तमारफ्रा जेखौ लुगैयो जों बे फोर मालफोरखौ जों लाखिनांगौ आरो दखानाव। बेफोरबायदि आरो जोङो कास्टमारा सोङोब्ला जोङो मोजाङै मोनसे मिनिनानै जोङो। देखायनानै होनांगौ आरो जा बेफोरबायदि बेफोरबायदि आरो दाम दरफोरखौ बिदि रायलायनांगौ आरो आरो जेब ब्लाबो कास्टमार जों माने कास्टमारा जेसेबां नों खौ रागा जोंनानै बुङा मानो थेवब्लाबो नोङो माने गोरायै कास्टमारखौ उतर होनाङा आरो नोङो गोरायै। फिन्नाय होनाङा आरो जेसेबां हायो नोङो मिनिनानै लास गैयै होयोब्लानो माने कास्टमारा निजे निजेनो माने माबा जाफिनगोन आरो मोजां जाफिनगोन आरो नङा बा नोङो मानि कास्टमारजों नोङो ओैबायदि कास्टमाराबो रागा रागा बुङोबा नोंबो आं रागा जोंफ्लाङोबा बिदिबा माने कास्टमारा मा माने ओरैबायदि माने रायनानैबो थांगोनआरो नोंखौ नोङो दखान होदों माने कास्टमारखौ बेबायदि बेबहार खालामो नामा बैफोर बायदि रायनानैबो थांनो हागौ आरो माने बेनिखायनो माने जों हानाय मानिे जोङो बिराद गोदै जानांगौ आरो जोङो कास्टमारनि नोजोराव बोरै बिराद सुइट माने जेखौ होनो जों बेखौनो खोनासंना नांगौ आरो जों बांद्राय उतर होनो नाङा आरो माने कास्तमारखौ माने गोरोन्थिया कास्ट स्तमारनि आनो जाथों होनबाबो जोङो माने कास्टमारनि गोरोन्थिखौ जोङो हमनानै जों बाथ्राखौ बुंनो नाङा आरो बिदि। आरो थांनोसैयाव जेनेबा स्माइलि मोनसे थेंकिउ बेफोरबायदि हरजायो जेनेबा जोङो। केफे फोराव जोङो मावोब्ला माने फुरा रुल हिसाबै जों मावनांगौ जायो आरो जेनेबा कास्टमारा मा माबायदि लुगैदों माबायदि लोंनो माने कफिफोरखौ। बा ओ कलद ओ माबाफोरखौ कल किफोरखौ बेफोरखौ जों माने फुरा जों मोजाङै। जोङो नायनानै बिजिरनानै थे बानायनानै गाव टेस्ट खालामना नायग्रोनांगौ आरो बे बेसेबां गोथाव जादोंना जायाखै माने बेफोरबायदि आरो बे गोथाव जादोंबासो जोङो।